हेलौ औ हेलौ नोंथां
ओं खोनादों ना नोंथाङा
औ औ खोनादों नोंथां
ओं थ' गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायना थाबाय नोंथांसिम
औ सेम थु इउ नोंथां
औ दा नोंथांआ फ्रिबा आङो नोंथांनो आनो नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव रायल्लायनो होननानै फनखौ खालाम
अ सावरायनो हागोन नोंथां ओरैनोथ' फ्रियानो दंमोन
औ
दा आंनि टपिकआ माने जों सानैजों बिजनेसनि बागै सावरायनोसै नामा नोंथां जों जेनेबा औ
होननानै नोंथां आं ओमफ्राय इसिबांबो आंनाव माने बिदि बिजनेसनि नलेज गैया नोंथां जा जाखिनि मिथियो सावरायनो हागोन आरोना नोंथां
औ औ जेनेबा फिसा फिसा बिजनेस आरो जोङो सानफ्रोमबो जोङो दैलि लाइफआव नुबोबाय थानाय जेनेबा ओ थाइसे थाइनै मेगं खरस बा संख्रि बानलु खरसनि थाखाय जों गासिबो मावनानै जानो हायो बेफोर बिजनेसखौ बेफोरनि बागैनो जोङो सावरायनो होननानै आरो एसेबां बिजनेस फोरखौथ' जोङो जाय मावो बेसो मिथियो नालाय जोंथ' बिजने मावफेरा नालाय जोंथ' औ मिथिया थेवबो जों नुनायखिनिखौ मेगन ' नुनायखिनिखौ जों सानैजों सावरायनोसै आरो नोंथांना
अ सावरायनो हागोन दे नोंथां
ओं थ' आङो एसे बुंफोरग्रोना होनोसै होनबा नोंथाङा आइडिया मोननाय बायदि
औ औ दे
ओं थ' बिजनेस होनना बुङोब्ला जों जोंनाव बिदिनो मोजां गाज्रि बिजनेसा मोननै रोखोमनि थायो होननानै बुंनांसिगोन आरो
औ
गोबां गाज्रि रोखोमनि बिजनेसफोरबो थायो जेनेबा सिखाव दागेद खालामनाय बा गाज्रि मुवा बेसाद फाननानै
औ औ
औ बेफोरबायदि बिजनेस माखासेफोर दंथ' बेफोरखौ आङो मख'नो थांला जोङो मोजां बिजनेस बा फिसा फिसा बिजनेस जायखौ जोङो मावनानै जायो
औ
जानो हायो आरो गैथारा समावबाबो जोङो मैगं थाइगं बुथुमनानै जों गामियाव थायोब्ला जुदि मैगं थाइगं गामिनि बारि फोराव जों मैगं थाइगं बुथुमनानै नोगोराव फानबाबो बेयाव माने जोङो जि पारसेन्ट बारा जोङो मोननो हायो थायो आरो गामियाव फाननानै जानायनिख्रुइ नोगोराव फानब्ला बेफोरबायदियानो फिसा फिसा जोंनि थाखाय मोनसे सोलिनो हाथाव न'खर सोलिनो हाथाव बिजनेस आरो न'खर खुंलांनो हायो जोङो बेजों मोनसे फिसा न'खरखौ जोङो फिसा फिसा बिजनेस होननानै बुङोब्ला बिदि मैगं फाननानै जानाय बा नोङो न'आवनो जों हिनजाव मानसिफोरा जि दानानै जों सलिनो हायो जेनेबा गामसा फालि जोङो दानानै दखानफोराव हैनानै जों सोलिनो हायो बेबो मोनसे बिजनेस आरो बेजों लोगोसे फिसा फिसा हटेल दखान बेफोरबायदि जों खुलिनो हायो बा गय गय बागान आजिखालि आरो साहापत बागान बयनावबो सापात दाना नुसैना
औ औ औ नुयो दानाथ' औ औ जोंथिंबो गोबां बेफोरबायदि
आबादफोर मावनायबा बेफोरनिफ्रायनो एसे एनै रां खामायनायफोर दङ आरोना नोंथां जोंथिंबो
ओं ओं बेफोरखौनो आङो जेनेबा बिजनेस होनना बुंनांसिगोन आरो जोङो फिसा फिसा बेजोंनो जों सोलिनो हायो नालाय थ' जोङो सापातजोंबो सप्तायै सप्ता जोङो रां मोननो हायो दा आरो सापातनि दामा जोबोद गोबां जादों होननानै खोनानो मोन्दों
औ न औ नोंथांनि बायदिब्ला नोंथाङा जेनेबा दानि दिनावबा आथिखालनि मुगायाव बबे मोनसे गोरलै राहाजों जों बांसिन रां आरजिनो हायो नोंथां नोंथांनि बादिब्ला
औ बिजजनेस बे राहाया जोंना गोरलै राहा होनना बुङोब्ला आजिखालि नों जेखौ मावनो रोङो बेहायनो नोङो आयदा बा खाबु बाहायनानै नोङो मोनसे गोरलै होननानै बुंनांग गासैबो माने गोरायानो थेवबो जोङो बेखौ मोजां गोसोजों जोङो जुदि जुजियो अब्ला जों गासैयावबो रां खामायनायखौ बा रांखौ जोङो मोनफुंनो हायो आरो आंनि बायदि बिदिबा माखासे एसे डाइरेक्टनो माने गिदोर गिदिर बिजनेस बा माबा मोनसे मोजांथ जेनेबा टाउन नोगोर सहरफोराव थानानै जोङो मोनसे मोजां हाफोरखौ बायनानै बेहाय जोङो बरडिं बा हस्टेल बेफोरबायदि सिस्ेम सिस्टेमनि जोङो लुनानै दोननो हायो बा स्कुल गुदिनि हाफोरखौ लानानै बेफोरबायदियाव जोङो माने बोसोरफ्रोमबो जिराय जिरायनो जोङो मोनसे रां खामायनो हायो आरो फार्स्टआव बेहाय माने फैसा गारग्रोनांगौनि गोनांथि बे मोनसे आरो दायो नुनो मोनदों गयनि बागान जुदि नोङो गयनि बागानखौ बुरजा खालामना लानो हायोबा बेहाय माने बोसोरै बोसोरै नोङो खोब रांखौ मोननो हानाय आङो नुदों आरो दायो
औ दा बिजनेस होनना बुङोबा थ' नोंथां बिजनेसा गोबां रोखोमनि दं नोंथां नङा होमबा
ओ ओ
बिजनेसनि जुदि जायफोरबा लाइमोनफोर बेफोरबा लाइमोन नङाबाबो जे न'खर सालायनो बा गारजेनफोर थायोना बेफोर बिजनेस खुलिनो होनबाथ' बिजनेस बेफोरबायदि फिसा फिसा बिजनेसबो थायो आरो गिदिरबो थायो नङा होमबा नोंथाङा
औ नंगौ दा
औ दा बेफोर गोबां दिडपारेन्ट दिडफारेन्ट दं माने सोरबाबा फिसा बिजनेस गिदिर बिजनेस फिसा बिजनेस खालामनानैनो लासै देरलांनाय आरो खायसेफ्रा रां रुफा गोनाङाथ' खेबसेयैनो गिदिर बिजनेस खालामो नङा होमबा नोंथां दा जोंनि बर' समाजाव गोबां नुनो मोनो जे जोंनि बर' समाजाव बर' हारिफ्रा बेफोरबायदि गिदिरै खेबसेयैनो होनो हानाय बिजनेसफोरखौथ' रावबो हायाना नोंथां
ओं ओं फैसा गारनायखौ गियो जाहैदों
औ औ नोंथां दा गोबां बर' हारिफ्राव बा बर' गामिफ्राव जोंनि बे एरियाफ्रावनो गोबां सिजोन बाय सिजोन मैगं मं थाइगं गायनायफोरखौ नुयो आरो जोंनियाव दा बेफोरजोंनो फानोबाबो एसे एनै रां मोनो आरोना नोंथां
ओं नंगौ दा
औ आरो खायसे रां रुफा गोनाथ' बेफोर गयारि
ओं
द
खोनायासै नोंथांनिखौ
बा स बेफोरखौथ' खोनायाखै नामा नोंथां
खोनालायबाय दे खोनाबाय दे
औ माने बेफोरबायदि बिजनेसखौथ' बा बिजनेस रांखावरिनो बा रांखावरिनि प्रब्लेमाव बेफोर बिदि बिजनेसखौबो गोबाङानो गायनो हायाना नोंथां
नंगौ औ
औ दा बेनिखायनो फिसा फिसा बेफोरबायदि मैगं थाइगंजोंबाबो जों रांफोरखौ आरजिनांगोन आरोना नोंथां बा बिजनेस बेफोर फिसानिफ्रायनो लासैयै गिदिर फोरखौ होलांनायखौ नाजानांगौ आरो दानि दिनाव
नंगौ नंगौ थ' मैगं थाइगंनि होननानै बुङोब्ला माने सिजोन वाइस होनांसिगोन जोङो सिजोनाव मा मैगं ओंखारो बे मैगंनि जोङो बिजनेसखौ खालामनानै जानो हायो आरो
औ औ औ दा मैगङाथ' मोनफ्रोमबो सिजोनावनो एखे जायाना गुबुन गुबुन सिजोनाव गुबुन गुबुन मैगं थाइगं बेफोरबायदि जायो आरो दा गयफोरनि होनोब्लाबो गययाबोथ' बोसोरावबा खेबसेल'सो मोननाय जायोना नोंथां
ओं ओं
औ जुदि गयफोरनि बा बिजनेस बेफोरबायदि मावबाबो एसे गोबाङैनो हाफोर थानांग जानांगोन आरोना नोंथां बा बुरजायैनो गायनाय जानांगोन औ आरो एसेल'फोर गय गायनानैबोथ' मुलाम्फा जायाना बेयाव एसे ए फिथाइ मोनोब्लाबो
ओं नंगौदा
दा गोबाङै फिथाइ मोनोब्ला एसे रांफ्राबो गोबाङै फैयो आरो
औ थ' जोङो सानफ्रोमबोनि इनकाम होनना बुङोब्ला जोङो बेबायदिनो फिसा सा हर हटेल बा जोङो माबा मोनसे दख'ना दखान बेफोरबायदि जोङो खुलिनानै सानफ्रोमबोनि इनकामखौ खालामनो हायो आरोथ' आरो मासनि इनकामाबो जोंनाव मासावबो थैयो जेनेबा जेरै आं दहायसो बुंलांबाय जोङो मोनसे रुम भारा बा हस्टेल बेफोरबायदि लुनानै दोननो हायोबा जोङो बेहाय मसे मास जोङो मोनखायो आरो
औ
औ मोनसे वबिं खुलिनायाबो जोंनि थाखाय खोब मोजां वेभिं खुलिनायाबो जोङो गावनो जिफोरखौथ' जोंनो गासै सिजोनावनो नांखागौ नालाय नों मेख्ला दख'ना दख'नायानो जा बा लांगा दख'नायानो जा गामसा फालि बेफोरबायदि जनो द ज दखाव हैनो हायो बा नोंङो नआवनो बेफोरबायदि फिसा दखान खुलिनानै लानो हायो बेफोरबो बेफोरखौबो दैलि इनकाम बा उइकलि इनकामनो होननानै बुंनो बुंजायो आरो जोंथ' जिखौ सानफ्रोमबो बाहायखायो नालाय
औ दा आथिखालनि मुगायावथ' हिनजाव आरो हौवा माहारिनि गेजेरावथ' गुबुन गुबुन जायो नालाय
आ
दा बांसिनानो जोंनि बर' समाजाव हिन्जाव माहारिखौ बेफोरबायदि आर'नाइ गामसा दख'ना आरि बेफोरबायदि फाननाय बाजाराव फाननाय बेफोरखौ बांसिन हिन्जाव माहारिखौ नुनाय जायो आरोना नोंथां
नंगौ नोंथां
औ दा जोंनि बर' समाजावथ' हौवा माहारिखौ होनोब्ला फ्रायानो गोबाङानो बा गुबुन जायगायावसो खामानि मावनो थां नङा होमा नोंथां दा फिसा फिनला दैलि इनकाम होनोब्लाथ' बेफोर खौ मावोब्लाबो मोनो नाथाय जोंनि बर' हारियाव गोबाङानो बेफोरखौ दा मावलिया गुबुन जायगायावसो थांनो हमजोब्बाय नङा होमबा नोंथां
ओं बेफोराव थांस्लायस्लाय जों माने बेखौ मावनायानो स्रा होननानै आङो सानो आरो
औ औ दा दैलि हायाबाबो जेनेबा गोबाङानो हायाबाबो खायसेफ्रा बेफोरबायदि साफाद आरि बागान बा गय बागान बेफोरखौ खालामना लानाया एसे एसे मोजां आरो ना नोंथां
औ बानलु बागान बानलु खेथिबो खालामनाय नुसैयो आर ना
औ औ बेफोरबो मान्थलियावनो एसे इनकाम फैयो आरो माने
नंगौ
औ
दे नोंथां बिदिब्ला जोङो उनाव फिन सावरायफिननोसै दा दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां जोंना
औ औ औ दे जागोन दे
ओं दे
उ